हेल' अ आं नों मोनैसो कुइसन सोंनो हागोन ना?
हागोन दे सों।
अ बैसागोखो जों माबे अ जेनेबा बैसागुखो जों माबे मासाव फालिनाय
जोङो बेखौ इंराजिनि एप्रिल मानदआव फालिनाय जायो।
बैसागोआव जोङो रंजानो थाखाय जोंनो मा मानि गोनांथि जायो । एसे आबुङै जेन'बा बिदिनो एसे लङै एसे बुंनानै होदो
जोंनो बैसागुआव रंजानो थाखाय मा मानि गोनांथि जायो होनदोंमोन ना?
औ
जोंनो गाननाय जोमनाय द्रेस नांगौ। ओमफ्राय दामनाय देनाय नांगौ।
बे दामनाय देनायनि मुंफोरखौबो बुंनो हागोन नामा?
हागोन हागोन
अ
खाम सिफुं जथा सेरजा आरो गोबां बायदि बायदि दंबावो
ओमफ्राय आं नोखो मोनसे कुइसन सोंबावनि जोङो बैसागोनि से खालार खालि जों मा खालामनाय
खालारखालि जों बिदिनो बोराइ बाथौखौ सिबिनानै बिदिनो
मा होनगोन एखो बाथौ गोथार सान फालियो आरो ना।
आं नोंखो मोनसे कुइसन सोंबावनि सोंजागोन ना?
जागोन दे सों।
बैसागोआ बबे मोनसेनि हारिनि बबे मोनसे हारिनि?
बैसागुआ जाबाय जोंनि बर' हारिनिनो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय नेमखान्थि।
अ।
आं मोनसे कुइसनसैनि नोंनियाव। सोंजागोना बैसागुखौ जों सानबेसे ला खियो एबा फालियो।
बैसागुखौ जोङो सानन्सि सिमहालागै फालिनाय जायो। बेनो आरो।
बैसागु बैसागुनि लास्टाव जों गोखा गोखै मैगंखौ मानो जायो।
जोङो ओ बिजाब बिजाबाव एबा लेखाफोराव थानाय मतेहैब्ला जोङो माखासे बेराम आजारफोरनिफ्राय जों रैखा मोनो। मोननो थाखाय बे मैगं थाइगंफोरखौ जों जानाय जायो आरो।
औ।
बैसागुआव जोङो रं आं नोंखौ मिथि कुइसन सोंनि बैसागोआव सोर सोर सुबुंफोरा मोसायो
बैसागुआव बिदिनो गोबां असमिया बर' बिब्दिनो गोबां रोखोमनि सुबुं माहारिया मोसायो
आं नोंखौ मोनसे कुइसन सोंबावनि सोंजागोन ना
दे सोंजागोन
बर'फोरा बैसागोखौ मानो थाखाय अ गोसो मोदोम जिउ होनानै मानि थाखाय मोजां मोनो
मानोना बेयो बोसोरसेयाव खनसेल' फैयो आरोना बेनि थाखाय बर'फोरा बेखौनो गावनि आंगो साननानै रंजायो गोसो खुसि खालामो
औ
मोनसेखौ सोंनि आं नोंनाव सोंजागोन ना
अ सोंजागोन दे
बर'नि मा फालिया बयनिख्रुइबो बेसेन गोसासिन
आरनाय फलि आं नोंनाव मोनसे कुइसन सोंनि सोंजागोन ना
औ सोंजागोन दे
बर'नि देरसिन नों बेखौ बर'नि देरसिन दामजु दामगिरिया मा मा मा मोनथामसो अपसन मोनथामसो खिन्थानो हाबानो जाबाय
बर'नि दामजु दामगिरिनि
अ मुङा देरसिन मुं।
खाम सिफुं जेरजा
अ आतचा बर'फोरा बैसागोनि से खालार खालि नङा होमबा ओ बर'फ्रा बैसागोनि से खालार खालि मोनबसे मैगंफोरखौ जानाय जायो
बिदिनो गाससिखौबो लगाय गथाय जायो आरोना।
आ
फुुंखा आलु थाइजौ खान्थाल
उम।
ओमफ्राय बिदिनो गोबां रोखोमनि बायदि बायदि लागायनानै जायो आरो सोजागोन दे
उम बैसागोआव जोङो मोनबेसे मैगंखौ ओ बैसागोनि से खालार खालि जोङो मोनबेसे मैगं मैगंफोरखौ जों संना जायो बेनि बाहागोखौ बुंलायाबाबो जागोन दे
औ मोनस्निथा मैगं संनानै जायो
आं आं नोंनाव मोनसे कुइसन सोंबावनि
औ सोंजागोन दे
बैसागोखौ ओ बर' हारिया मोजां मोनो
बैसागुखौ जों बर' माहारिया बांसिन मोजां मोनो
बैसागुआ ओ सोर सोरनि थाखाय फालिनाय जायो जे बिदिनो बोराय बुरैनि थाखाय ना सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय ना गासैबोनि थाखाय ना गथ' गथाइफोरनि थाखाय
बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय गासैबो ज' नांनानै बे बैसागुखौ फालिनाय जायो
आं नोंखौ मोनसे कुइसन सोंबावनि बैसागुखौ बर'फोरा उम बैसागोनि से खालार खालि बर'फोरा सरि बैसागोनि ओ से खालार खालिनि सिगां बर'फोरा मा मा खालामनाय जायो
बैसागुनि से खालार खालि बर'फोरा मा मा खालामनाय जायो होन्दोंमोन ना बेनो सिगां बेनो सिगां से खालार खालारनि सिगां औ अ जेनेबा बिदिनो मोसौ थुखैयो आरोना बिदिनो माबानि बैसागुनि माबा खालि से खालारनि माबा सिगाङाव एसे सिगाङाव
उम
बिदिनो मोसौ थुखैयो आरो
ओमफ्राय आं नोंखौ मोनसे कुइसन सोंबावनि ओ बैसागोखौ बै-बैसागोनि ओ जेनेबा मोसौ थुखैनाय समाव बे मेथाइफोरखौ मा मा मेथाइै खननाय जायो बेखौ खिन्थाना होदो
मेथाइया
औ बेे मिथाइफोरा
औ बिदिनो बे मेथाइ आं बारा गोसोआव गैया एसे फोरमायनानैसै आं होनबाबो
अ जेखिनि हायो जेखिनिखौ
बिदिनो लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरे बारिबाय था होनना बुंनाय जायो आरो
ओमफ्राय आं नोंखौ मोनसे कुइसन सोंबावनो बै बैसागोआव जों मोसौ थुखैनाय समाव जोङो जोंनो मा मानि गोनांथि जायो
बैसागुआव मोसौ थुखैनो थाखाय
अ मोसौ थुखैनो जेनेबा बिदिनो ओ लाव जा बांना बांना जा बोसोर बोसोर बारायबाय था स' बिदि होनबाय होनबाय जेब्ला ओमफ्राय स' इयाव मा मा माबा मिक्स खालामनानै जेनेबा जोङो बिदि बैसागुखौ जोङो मोसौ थुखैनाय समाव ओ बिदि ओ बिदि जों सारफावो नङा होमबा मोसौखौ नङा होमबा बिदि ओमफाय जेनेबा बेयाव मा मा होयो बेखौ एसे
औ बेयाव पानिलाव होयो हालदै होयो बेनिफ्राय दिग्लिलिथि होयो थाराय होयो फान्थाव ओमफ्राय बिदिनो आरो गोबां बायदि बायदि दंबावो आं एखौ बारा बुंजोबनो हायाखै
उ जेबो बै र' आं नोंखौ मोनसे कुइसन सोंबावनो बैसागोआ माबे राइजोआव खुंजायो
बैसागुवा बर' रायजोआव खुंजायो कुइसन सोंबावगोन ना
अ सोंलाय मोनसै आंखौ
मा सोंनो दा
आं नोंखौ मोनसे कुइसन सोंनि
औ दे
बैसागोआव रंजानो थाखाय औ सिख्लाफोरा नङा होमबा सिख्लाफोरा ओ दख'ना गाननायनि एसे मुंखौ फोरमायनानै होदो आरो सेंग्राफोरा गोदोनायाव मा लायो आरो सेंग्राफोरा मा गानो गामसा ना लंपेन्ट स' इफोरफोरखौ एसे फोरमायनानै होदो
दा आर'नाइ फालि बिब्दिनो लानानै मोसायो आरो सिख्लाफोरा बिदिनो मा सिख्लाफोरनि गाननाय-जोमनाय होनदोंमोन ना औ बिदिनो बिदन दख'ना ओमफ्राय आंथ' बारा मिथिजोबा द दख'नाफोरनि मुंखौबो
ओम
बिदिनो बिदन दख'ना बिदिनो गोबां बायदि बायदि गाननानै मोसायो आरो दख'ना गाननानै
दे बिदिब्ला दोनथ'नोसै न' जोंहाथ' समा जाबायबो
औ ओ दे दे लाखिजागोन दे